हेल'
मा खामना दं आदाया?
नै ओरैनो दं।
औ बेनिफ्राय आदाया दावबायनायखौ मोजां मोनो ना मोना?
मोजां मोनो दावबायनायखौथ'
नंगौ। दावबाय फेरबायना आदाया?
दावबायनायाथ' दावबायफेरबाय आं।
गोजानाव ना खाथियाव?
बारा नङा एसे गोजान फ्राव।
औ। आंबो दावबायदों अब्लाबो बारा गोजान नङा आंनियाबो।
आगै दावबायनायनिफ्राय मा गियान मोननो हायो ओरैनो?
औ दावबायनिफ्राय दावबायनायनिफ्राय गोबां गियान मोननो हायो जेरैबायदि जेनेबा ओ गोसोफ्रा मोजां नङाब्ला मोजां मोनो आरो दावबायनो थांब्ला। बेबादिनो आरो जेनेबा सोलोंथाइनिफ्रायबो मोजां गियान मोननो हायो आरो जेनेबा। जेनेबा औ बिजाबनिफ्राय गियान मोननायनिख्रुइ दावबायनानै गियान मोननाया मोजां होननानै बुंनाय जायो आरो बेबाददिनो नंगौ आदा। दावबायनायाथ' मोजां जोंनि देहानि थाखायबो गोसो गोसोआबो मोजां मोनो।
मोजां।
आदाया सानोना दावबायनाया जोंनि सुबुंनि जिउआव गोन गोनांथार आखु होननानै एबा हाबा होननानै?
दाबबायनायखौथ' आं एसे गोनांथि सानो मानो दाबबायनायाव गोबां गियान मोननो हायो ओरैनो जोंथ' गामि थाग्रा मानसि नालाय ओरैनो
नंगौ आदा।
जे नुथाइफोरखौ नुबा गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो। जे थावनि रायनाय सुबुंफोरनि एक्टिभिटि माने हाबाफोरखौ नुबा जों एसे एडभाइस मोनो आरो माने गियान मोननो हायो।
नंगौ आदा।
एसे सोंनायफोराव माने एडभान्स जानो हायो आरो।
नंगौ आदा।
औ।
दावबायनाया बेबादि थाबाय थायोब्ला मोजां जागोन आरो। आरो बांबोगासिनो दं दावबायनायनि ओरियाबो।
औ बांदों गो
बेबादिनो थाबाय थायोब्ला मोजां जागोन आरो।
औ जागोनथ' आरो।
औ। बहा बहा थांदोंमोन आदाया?
थांनायाथ' ओरै ओरै ओं मा होनोमोन र' ओरै शिबसागर अग्निगर ओरै आरो
मोजां नाङोना आदा
मोजां दावबायनायाथ' आराम जायो माखासे नुफेहै औ माखासे नुफेहै मेथाइ फोरखौ नुनो मोननो हायो
नंगौ आदा
गुनफोरनि माने ओ मा होनो इखौ थानायफोरखौ माने एसे सोलोंबोनो हायो आरो माखासे सोंथायाइ गियान गोनां बायदिफोरखौ औ
बेबादिनो गुबुन हारिनि हारिमु बेफोरखौ आरो बिसोरनि थानाय जानायफोरखौ मोनथिनो मोनो आरो ना दावबायनायनिफ्राय
औ
गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय औ नंगौ बिसोरनि संनाय खावनायफोरखौ मोन्थिनो मोनो आरो
औ औ बिदिनो मोनथो आरो
न'आवनो जबाय थाबोला गावखौ मोनथेनानै थाबोला माबा जादों ना आदा बेबायदिनो दावबायनो नांगौ गुबुन औ मिथिनो नांगौ
हाना नंगौ
आङो बेबादि गोजानाव थाङाखै गुवाहाटियाव थांदोंमोन बरागावआव बेबायादिनो औ नं अआदा गोबां जायगा नाब नायबोदों दासान्दि मोजां -मोजां जायगा आंखारबाय नालाय
औ नोंगौ खोनादों आंबो खोनानायालाय एसे मोजां जाबाय जाहैदों माने
नंगौ आदा मोजां जादों सिगांनिख्रुइ बुहुत आग बारायदों आरो
दावबायनायावथ' गोबां जायगा दं हिस्ट'रिकेलफोर बायदिसिनाफोरबो दं फोराव थांनाय जायाखै आरो
नंगौ थांनो हायोब्ला मोजां आरो
जों ओरैनो औ नै आगै खोनासंलाय
बुं आदा
सोलोंथाइयारि दावबायनायनिफ्राय जों मा गियान मोननो हायो
सोलोंथाइनिफ्राय बुङोब्ला जेनेबा जों ओ सोलोंथायारिनिफ्राय ओ स्कुल बा फरायसालिनिफ्राय लाङो नालाय स्कुल एबा फरायसालिबा गोबां गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसननि फ्राय। स' बेयाव जों ओ जा-जारिमिनारि हिस्ट्रिकेल ओमफ्राय मिउजियामफोरावबो दोननाय जायोना गोदोनि माबाफोरखौ। स' बेफोरखौ नुनानैनो गियान मोनो आरो सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि दावबायानिफ्राय।
नोंगौ।
औ बेबायदिनो जायगा नुबोयो आरो ज' ज' लो गोसो आव हांनानै मोजां नाङो आरो। लोगोसेनो हांनाय औ लोगोसेनो हांनाय जायो नालाय आदा औ बेबादिनो गुबुन गुबुन दं आरो सोलोंथाइ दं आरो बेबादिनो धोरोमारिबो जेन'बा गंसे ओ गंसे हा नि धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनो हायो जोङो।
औ।
आरो गंसे हारिनि जानाय लोंनाय बिसोरनि आसार खान्थि जिउखांनाय राहा
नोंगौ नोंगौ नोंगौ सैथो खोथा।
बेबादिनो गोबां दावबायोब्ला मोजां आरो जों सुबुं हारिनि थाखाय।
नोंगौ। आरोबाव नोंथाङा दावबायनायनि बागै माबाफोर मिन्थिबावो नामा?
दावबायनायनि बागै बुङोब्ला गोबां गोनांथि दं जोंनि सुबुं जिउआव।
दं।
अ सानख'हायै ओमब्लाबो गाज्रि जानाय नङा आरो।
थारखोथा जानिबो। सैथो जानायनिजोंबो औ
औ नांगौ आदा।
थैथो जाहैदों होमबाबो सानख'आ होनबाबो जेबो नङा गोरोन्थि गैया आरो।
नंगौ आदा। बेबादिनो जोबोर मोजां जाबोबाय दावबायनायाबो।
माने दावबायनायनि दावबायनाय दावबायनायखौ माने मानसिनि जिउ नांथारगौ आरो।
औ आदा नां थारगौ।
एडभाइसफोरनि थाखाय।
नंगौ आदा। एडभाइस मोनो गियान मोननाय जायो
औ मानसियाथ' ओरैनो दावबाया न-दावबाया नालायथो
नंगौ आदा
गावनि जिउआव माबा मोनसे मोननो एबा माबा मोनसे मिजिं लानासो दावबायनाय जायो नालायथो
नगौ आदा
नुफेरै बुस्थुखौनानै गोसो गोजोननाय
औ
मावामि खा मानिखौ नुनानै माने मोजां मोननाय गोसोखौ गावबो सोंलोंना फैनो सोलोंना फैनो हानाय बायसिना फोरखौ लानानैसो थाङोनालाय बयबो दावबायनो थाखाय
नंगौ आदा गोबां मिथियै खोथाखौ मि थिना फायो न'आव अ दा न'आवनो थाबाय थानाय थ' जाया बेबादि आरो गोसोआबो मोजां नाङा न'आव थाबाय थायोब्ला सानफ्रबो एसे दावबायनानै फैयोब्ला गोसोआ स्रां मोनो आरो
नोंगौ नों गुबुनजों रायजलायनानै एसे कनभार्स खालामलायनाय फोरबायदियाव माने एसे गियान फैयो आरो माने बाहेरा मानसिजोंबो रायजलायनांगौ गावनि मानसिजोंबो रायलायनांगौ बेफोरखौ मानिे बिदियाव दावबायनायाव एसे सोलोंनो हायो आरो गियान मोननो हायो बेफोरबायदि जों दावबायनायनि थाखाय
नंगौ आदा
मानोथो दावबायबाथ' नों गावनि गाव मानसि खौ लोगो मोना लाय गामियाव थादों गामिनि मानसिखौ लोगो मोना जाहैबाय दावबायनायावथ' गुबुन-गुबुन लोगो मोनगोन नालाय नों जेनेबा नों सिनायलायनाय मानसि दावथायाव नों हारसिं आं सिनिनाय मानसि लोगो मोनहैया नालायथो माने बै मानसिजों बोरै रायजलायनांगौ बिनि केरेक्टारखौ बोरै माबोरैखौ नायनानै रायजलायनांगौ गेदेर मानसिजों बोरै रायजलायनांगौ बेफोरखौ माने मिथिनो मोनो मिथियो आरो बुजियो माने
नंगौ आदा आरो गुबुन नंगौ आदा आरो मिथिया खोथाफोरखौ मिथि मिथिनो खाबु मोनो आरो।
औ बै माखासे माबा थायोना दे जेराव थांदों मा हमना ला नों पार्कआव थांबाय।
नंगौ आदा।
थाबाय बै हिस्रि आदामा सासे बिनि बागै खोन्थाग्रा थागोनाथ
नंगौ आदा।
बावनो मिथिसिगोन बे बेयो मानि थाखाय बिदि जाखो मानि थाखाय। बेरायथावना जायगा जाखो बोरै बिदि जालाय लायखो बिदि जायो आरो माने।
नंगौ आदा सैथो बाथ्रा।
थागोन ना जा थायो बेखौनो सोंबा मानो खोन्थागोन आरो बियो। बे नों जा थांनाय जायगा बिनि सोमोन्दै मारै बिदि जालायखो बोरै बिदि बोरै बिदि जालायखो बिदि खोन्था आरो गोबां बाथ्रा बुंहोनो हायो माने अब्लानो मिथिसिगोन अ इदिखासो एसे बिदि जाबाय आं दा बियाव फैनो हाबाय बिदि जासिगोन आरो थारमाने
नंगौ दा माने जारिमिननि खोथा आ मिथिनो हायो आरोना
औ बेराय बेरायनायजों औ
गोबां माने जोंथ' गोदोनिफ्रायनो ओ बेबायदि बे गोबां दं आरो जारिमिनारि मुवाफोर बेसादफोर जायखौ जों मिथिया बेफोरखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों मोनथिनो खाबु मोनो आरो
औ गोबां खाबु मोनो बि बिदिनो औ - औ नंगौ
बेबादिनो दावबायनाया गोनांथार आरो जिउआव।
गोनांथार आरो माबाफोर मिथिबावो नामा
दावबायनायनि बागै आरो मा बु‌ बुंनो बेबादिनो। मोजां दावबायनाया। गोसोनि सुबुं जिउनि नि थाखाय
मोजां आइदियाफ्राबो औ - औ
न'आवनो जबाय थानानै गोसो गोलिर खालामनायनिख्रुय दावबायना थांनायानो मोजां आरो दा गोजानाव थाङाब्लाबो सेर गामि सेर बा एसे माबायाव थांनानै गामिनि साखाथियाव बेफोरानो मोजां आरो
मोजां माने दा गोजानाव थांनो रांफोराबो एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेथो
नंगौ आदा रांनि बेफोरानो आरो
औ मोन ओरै गामि खाथियाव' बेरायलाबायदो बारहावा जाला बायदो ओरैनो थास्लायस्लाय आरोना खामानि गैयाबा आरोना खामानि दंबाथ' नोंनि खोथासै।
नंगौ आदा
खामानि गैया माने बेरायनांगौ आरो बेरायनाया साबसिन जायो खामानि गैयाबा नोंनि देहानि एक्सट्रासाइस जागोन एसे
नंगौ आदा बेयो सैथो
देहा फोरा राफोद थागोन
नंगौ आदा
न'फ्राव थानानै उन्दुसोनानै जिरनानै थाबाथ' देहायासो एसे गिलिर जाखायो ओरैबाबो।
नंगौ आदा बेबो सैथो। बेबादिनो दावउ औ आदा दावबायनाया मोजां आरो! आरोना बेबादिनो।
मोजां आंनि थाखायबाथ' जोबोद मोजां दावबायनाया दावबायनाय गैयाबा जों दा माने माखासे मिथि नुफेरि खोथा दं नुनायाव नङामोन आरो थारमाने बेफोरबायदि मा होनो बेखौै बेंथिना ओरै हमना ला जेनेबा काजिरंगा पार्क। बेफोरखौ रिजारभेसन खालामामोनबा जों माने- बैफोराव जों इदि नायनो हानाय नङमोन आरो माने! दै गान्दा लख्रा मोसा मैदेर थायो नालायथो!
नंगौ आदा!
नंगौ आदा!
दा जों बेयाव थांनानै- सो नुहैसिनगोन जाहैबाय बेफोर-
नंगौ बेफोरथ' माने गामियाव बारा नुनो मोनाय जायानो! गामो गामि सिङावफोराव थ' बेफोरखौ दावबायनानै- नुनो मोनो आरो मोजां मोनो आरो बेफोरखौ नायनानै।
मोजां मोनथ' आरो!
औ दे हम्बा जाबायना आदा?
जागोन दे औ जागोन दे जागोन।